हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ आं नोंथांजों दिनै बर'नि ना, बेदर जानायनि बागैसो सावरायनो हागोन ना?
औ सालायनो हागोन।
औ जोंहा ओहम बर'फोरानो गोबां बेदर जायो जेरै अमा बेदर, दाउ बेदर, ना। जेरै हाग्रानि एन्जर खासेव बेफोरखौ जानाय नुनो मोनो।
औ
अमा बेदरा जोंनि बर'नि मोनसे मोनसे बेदर जे बेखौ अमा बेदर गैयाब्ला हाबा हुखा खुंनो हाया।
औ
ओमफ्राय ओहम अमा बेदरखौ जोङो हा बा जेरै बेफोराव जागोन मोनो।
औ
नोंथाङा जानाय बर'नि ना बेदर जानाय बागै एसे खोन्थानो हागोनना?
औ ए ना बेदर जानाय होनोब्लाथ' जोंना बर'फोरा गोबां रोखोमनि बेदरफोरखौ जायो। जेरै ओ जोंहा न'आवनो फिसि जानाय माखासे खासे बेदर दं जेरै अमा अमा दाउ। हांसो बोरमा। बिनिफ्राय दङ ना। नानि बिथोराव जोंहा गोबां माखासे नाफोरखौ जायो जेरै ना फिथिख्रि ना मावा ना मागुर ना सिंगि ना बोथिया ओ खुसिया बामि रौ बेफोरबायदि गोबां नाफोरखौ जायो दा ओ बेदरनि बिथिङाव बुंसै आङो बेदर होनबा जोंहा आं न'आव फिसिनायखौ बुंलांबाय दा आरो बेबायदिनो जोंहा उम माखासे गोबां हाग्रानि जिब जुनारफोरखौबो बे बेदर महरै जायो जेरै सेसा नेवलाय एन्जर खासेव बेबादिनो माखासे दाउ दाउसिन दाउला बेफोरखौ जों बे दर हिसाबै बाहायो, दा अमा बेदर अमा बेदरखौनो जों बर'फ्रा बांसिन जानायखौ नुनो मोनो, बर' अमा बेदरानो बर बर' सुबुंफोरनि बयनिख्रुइबो आंगोसिन बेदर बा खाजा होननानै जों मिथिनो मोनो नङा होम होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओनसोलनि गासैबो बर'फोरानो अमा बेदरखौथ' बांसिन जायो, दा अमा बेदरखौ बर'फोरा सावनानैबो जायो। हांनानैबो जायो बा ओंख्रि एबा फाजा महरैबो जायो।
औ
दा अमा बेदरखौ जों बर' सुबुं ओ मैगंफोरजों जानायखौ नुनो मोनो जेरै खुम खुमब्राजों जायो बेबायदिनो लाब फाजों नारजिजों अनलाजों दालिजों
औ।
बेबादिनो गोबां मैगं मैलाफोरजों जानायखौ नुनो मोनो।
औ।
दा आङो नारजिजों अमा बेदरजोंनि बागै इसे से बुंनोसै आं बे बेदर उ‌ उम अमा बेदरखौ माबोरै नारजिजों संनानै जायो? गिबियावनो जों नारजिखौ सोमनानै लाग्रोखायो बे सोमना लाखाङो बिनि उनाव जों बे अमा बेदरखौ मोजाङै‌ उम दैजों सुग्रोना लानानै गिबियाव अरदाबाव अर फोजोंनानै बेयाव साराय बा‌ थौ जाननानै बेखौ एसे गुदुं खालामनानै बेयाव जों गिबियावनो ओम अमा बेदरखौ थाव होनानै सामब्राम सेरनानै मोजाङै एवनानै लाग्रो बेयाव बेयाव एवनाय समाव जों संख्रि आरो हालदैबो होखानानै लायो अब्लाना बेदरा मोजाङै रं जाबोयो आरो थावनायाबो गोथावसिन जायो।
औ।
बेबादिनो एवनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ जों दसे स एवफ्रामनानै बेखौ खांनानै लायो आरो बिनि उनाव जों नारजिखौ मोजाङै थाव होआलासिनो गोदोथ' थाव बाहायनाय गैयामोन खारैजोंनो जायोमोन । बेबायदिनो नारजिखौ खारैजोंनो मोजां एवनानै गेब्लेनाय बायदि बेखौ मो मोजाङै एवखांनानै दै एसे होना लायो।
औ।
बेनि उनाव एवना लाखानाय जोंहा अमा बेदर खौ बेयाव होसननाय जायो ।
औ ।
होसननानै बेयाव खारैया मोजाङै नाङाखैब्ला नारजिया गेब्लेया बिनि थाखाय जों खारैखौ मोजाङै आरोबाव होनानै लाबावो।
औ।
बेबायदिनो नारजिखौ होनानै होसननानै बेयाव अमा बेदरखौ होना लानानै मोजाङै मोननैजों एरनानै ला लानाय जायो दा बेयाव दै होनानै मोजाङै जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला संख्रि साखिनानै बि खौ खांनानै जानाय जायो।
औ।
दा नों नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा जे बर'फोरा माखासे बेदरफोर जायो। बे बेदरफोरखौ माबोरै सङो बा मा माजों जायो? बेनि बागै एसे
औ खोनथानो हागोन। अमा बेदर अमा बेदरखौ जोङो अनलाजोंबो जायो जेरै अनला अनलाजों माबारै सङो एखौ खोन्थानो खोन्था गिबियावनो माइरंखौ दैयाव सोमनानै लायो। सोमनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ बोखांनानै उवालाव देनानै लाग्रोयो। खख्लाव देनानै लानानै ओमफ्राय। अमा बेदरखौ। गिबियाव। सुखांनानै लानानै अर फोजोंसिगोन। अर फोजोंनानै सारा एबा थौखौ जानसिगोन जाननानै। सामब्राम सेरसिगोन सामब्राम सेरनानै अमा बेदरखौ होसिगोन। होनानै ओमफ्राय अमा बेदरखौ एवै एवै एवै।
औ।
बाल। हाइजें बेफोर देनायखौ होसिगोन होनानै एवै एवै एवनानै ओमफाय। दै होनानै। अनलाखौ दैजों लागायो एबा अनलाखौ। लागायनानै बे दै। लागायनायाव होसिगोन होनानै ओमफाय जेब्ला। होखांनायनि उनाव। खारै एबा खारैखौ होनाय जायो खारै होनानै। गोदौग्लाफैसिगोन गोदौयै गोदौयै। जेब्ला। बियो मोननाय जागोन बेखौ उनाव जानाय जासिगोन।
औ।
ओमफाय जोङो दाउ बेदरखौ सबायजोंबो जानाय नुनो मोनो। ओमफाय अनलाजों जेरै। सबायजों संनायखौ आं खोन्थालांसै सबाइखौ गिबियाव। साराय एबा सारायाव एवफ्रामनानै लानानै। बथल एबा।
फेलला।
ओ बेल्लायाव नानानै हुख्रेमनानै लाग्रोयो गिबियाव। आरो बेखौ गिबिया। रुग्रोनानै लायो रुग्रोनानै खारै इसे होनानै रुग्रोसिगोन गिबियाव।
औ।
रुखांनायनि उनाव। दाउ बेदर गोदाखानायखौ। सा थाव एबा थाव गिबियाव होसिगोन सारायाव। बेनि उनाव साम ब्राम एबा सामब्रामखौ सेरसिगोन सेरनानै। बेदरखौ होसिगोन होनानै एवै एवै एवबाय थासिगोन ओमफाय। बिदिनो संख्रि बानलु होनानै। एवबाय थासिगोन एवनानै ओमफाय। जेब्ला बेदरा मोनहां जागोन अब्ला। रुखानाय। सबायखौ सारायाव होनाय जासिगोन। होनानै ओमफाय बिदिनो संनाय जायो आरो ओमफाय। जेरै। अमा बेदरखौबो हांनानैबो जानाय नुयो मेंनानै।
ओ औ।
औ
औ।
औ।
हाग्राया मोननै।